औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा
दायो ओरैनो दङ नोंथां।
ओ नोंथाङा ओरैनो दंब्ला। नोंथांखौथ आबाद मावो होननानै खोनादों।
औ नोंथां आं मावो। दा आङो फाथो आबाद मावदों नोंथां।
औ नोंथां हागोन। फाथो आबाद मावनो थाखाय। जोङो गिबियाव हाखौ जोङो बेसे बुरजा। बेयाव फुहैगोन बेसे गुरबायाव फोगोन बैखौ जोङो थाग थियारि खालामनानै लाग्रोनांगोन। जों बेसे गुवार फाथो आबाद मावगोन बैखौ जोङो थाग थियारि खालामना लाग्रोनांगोन। बेनिफ्राय जोङो। मोजां रोखोमनि। जोङो फाथो आबाद मावनो थाखाय आङो गिबियाव फाथो आबाद मावनानै साननाय लोगो लोगो आङो आं आंनिफ्राय देरसिन बा आबै- आबौ जानाय मानसिफोर नाव आंनो फार्स्टआव माखासे बाथ्राफोर मिथिना लाग्रोदोंमोन माबायदि जोलैखौ बायोबा फाथोआ मोजां जायो गिदिर गोजौ जायो। माबायदि खुबैबा फाथोआ मोजां जायो माबायदि हायाव खुबैबा? साबसिनै मुलाम्फा मोननो हायो। बैफोरनि बादै आं मिथिना लागदोंमोन नोंथां बिनि उनाव आङो। फार्स्टआव आङो जोलैखौ बायनानै लाग्रोदोंमोन। जोलैखौ खमायब आङो टेन केजिसो बायनानै लादों। थेनखि जोब बायनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव आङो आंनिनो हा दंखायो। बे हायाव आङो हाया खमैबो सात, आथ बिगा आरो ना नोंथां बे सात आरो। आथ बिगा हाखौ आङो गिबियाव आङो ट्रेक्टर होनानै लाग्रोबाय ट्रेक्टर होनानै लाबाय। ट्रेक्टर होनना लानानै बेखौ सानब्रै सानबासो फोरानबाय सान्दुंआव होमबाना हाग्राया एसे थैबाय बेनि उनाव आं खनसे ट्रेक्टर होबावबाय। ट्रेक्टर होननानै बाहाया एसे मोनसिनबावबाय आरो बेखौ आङो स्नि दिननिफ्राय जिन जि दिनसिमहालागै दोनबाय। बिनि उनाव दोननानै आङो आरो खनसे फिनसे ट्रेक्टर होबावबाय बिनि उनाव हाया एसे गोमोन दुहु- दुहु जाबाय बेनिफ्राय आङो साननै, साथाम दोनबावबाय हाखौ एसे मुजिनो गोनां खालामबाय बिनि उनाव फाथोखौ फोनानै होबाय। फाथो फोनानै होबाय आरो बेखौ आङो मोसौजों मै होबाय। ट्रेक्टरजोंबो होजायो खायफा - खायफा मानसिफोरा टेक्टरजोंबो मै होयो नाथाय आङो मोसौ जोंसो मै होदों मोसौजों मै होयोब्ला साबसिन जायो होनाय खोनानायलाय बेनिखायनो आङो मोसौजों मै होगोरदों। दाना मै होखांना होखांनाय लोगो - लोगो होखांबाय होखांनानै आङो फाथोखौ माबायदि जागोन बे-' ओ नायबाय खाफाल मोजां फाथो आंना अखा गोलैयाखै। अखा गोलैयैखाय फाथोआबो बिदिनो सानब्रै, सानबा, बा सप्तासेनि उनावनो फिसा -फिसा रजन हमो आरोना। फिसा- फिसा रज'बाय आंबो गोसोखौ मोजां मोनबाय आं। न'खरनि मानसिया मोज मोजां मोनबाय। जाहाथे उन समै जाहाथे मोजाङै मोजां आङो मुलाम्फा मोननो हायो फाथोखौ मोजाङै मोजां। दाननानै मोजाङै मोजां सुनानै मोजां - मोजां दिहुननो हायो बेखौ नायनानै बिनि उनाव आङो। एसे जेब्ला जि सेन्टिमिटारसो जाबाय अब्ला आङो बेहाय आङो ओ माने आङो मुलि साराखै मानसिफ्रा सोरबा सोरबा रासायनारि मुलि सारोना? नोंथां आं बेहाय मुलि साराखै आङो आखाइजों एखदबारे मानसिफोर हाजिरा लांनानै आङो फुदों मानो होनोबा आखाइजों फुयोबा जेबो रासायनारि मुवाफोर हाबदेरा बेनिखायनो आङो मुलि साराखै ओंखायनो आखाइजों थुफुदों आखाइजों फुफोननानै आङो दा आंनि फाराथो गिदिर- गिदिर जाबाय गोजौ - गोजौ जाबाय आंनि बिखासिन - बिखासिन जाबाय। मास मोनसे बा देर मास मास मोनसे बा मोननैनि उनाव आङो। बै आं फोनाय फाथोखौ आङो दानानानै मोनसिगोन आरोना। फाथो फुहैनायावबो बिराद टाइम थाङो नोंथां। दा जोङो फाथोखौ खुबैनानै दोनबाय आङो बेनि उनाव आङो नै देरबाय जोङो माबा ओ माइसादान होबाय हाग्राफोरखौ फुबाय बे आङो जेब्ला बियो रागोन देरगोन गोजौ गोजौ जागोन अब्ला बेखौ दाननांगोन। आङो दाननायावबो आं न'निया हाजोबनाय नङा सात आथ बिगा हाखौ बेनिाव आं आङो माखासे हाजिरा सोगोन हाजिरा सोखांनानै आङो बिनि उनाव दानहोगोन। दाननानै मुथा खागोन एसे नायथाव नायथम मुथा खानानै बेखौ माखासे दै थानाय जायगायाव फुख्रिफाव बेखौ आङो गारसननो रोंङोन गार सुनानै बेखौ सायाव मा होगोन जाबोर खोबगोन जाहाथे बै गासिबो फाथोआ मा होनदों दैयाव गोदोनानै थायो मानो होनोबा फाथोखौ जों ओ गोदोनानै दोनबासो बियो दै नांबासो बियो मोनगोन ना नोंथां मोनबासो जोङो मा बेखौ जों बिजिरनो हागोन मानो होनोबा जों फाथोखौ जोङो माखौ फानो होनो बुङोबा फाथो बिजिखौसो फानो दिरुंखौसो फानो बेनिखायनो जोङो जों बे दिरुंखौ मोननो थाखाय जों मा खालामनांगोन फाथोखौ दाननानै दैयाव सोमनांगोन दैयाव जों सोमनानै मास मोनसेसो दोननानै जोङो बेखौ मोननांगोन मोनबासो जोङो बेखौ आरो जिरबावनांगोन जिरनानै जों मा खालामगोन फाथोनिफ्राय फा फाथो बिफांनिफ्राय फाथो सेरना आलदा आरो फाथो बेेजे आलदा फाथो बेेखौ जोङो मा खालामगोन जिर खनानै जोङो बेखौ मथा मथा खालामनानै जोङो रोगानानानै लाबोनानै जोङो अबा सानदांनानै जायगायाव जो गुवार जायगायाव मा खालामगोन बेखौ फोराननानै दोनगोन जोङो बे जेब्ला फोराननानै रानो अब्लासो फोराननानै रानबासो जोङो बेखौ मा मन हिसाबाव जोङो मनाव थिन हाजार साराय तिन हाजार हिसाबै जोङो बाजाराव फानहैग्रा नोंथां। ओ आरो मा जोङो पार्टि सेनाखौबो बुरा बुरजा जायोबा बेखौबो जों फाननो हायो मानो होनोबा जोङो फारटि सबनायाबो जोंना बाहायजाथाव जोङो फाथो सिनाखौ जोङो अर सुनाय मानायाव बाहायो बा दस्रा खामानियाव बाहायो जों अनेक खामानियाव बाहायनो हायो। बेबायदिनो जोङो मा ओ फाथो बेजेखौ जोङो गोजान गोजान जायगायाव साप्लाय हरो। दा फाथो मावथां बो बिराद थाखा नांगौ नोंथां जोङो ओरैनो सधारनै जों जानला मोनानला मावबा जानाय नङा बाथौखौ जोङो मोजाङै मोजां मावनांगोन मा मा हासार होयोबा बा माबायदि मावोबा मा रोखोम खुुबैयोबा माबायदि जायगायाव मावोबा माबायदि हायाव मावोबा मोजां जायो बैफोरखौ जों ङो नायनानै मोजाङै बिजिरनानै नायनानै जोङो फाथोखौ फुुहैनांगौ नोंथां दा आङो नोंथांनिसिम आंनि फाथो खुबायनायनि सोमोन्दैथ' फोरमायना होबायना नोंथां। दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दा माने जेनेबा?
नोंथां दाथ' बोथोरा दैज्लांबो जाबाय दा दैज्लां बोथोर जानायलाय आं आङो दा माइ आबाद मावनो नागिरदों नोंथां।
दा बे माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो फोरमानना होदों ना
औ औ हागोन नोंथां दा बिदिबा नोंथाङा खोनासंलांदो। ओ नोंथां आङो माइ आबादखौ जेनाखि आंनिनो ओ आंबो हा आरोना बेयो। ओ आङो जिनै बिगा हायाव माइ आबादखौ मावनो नागिरदों। दा बै माइ आबादखौ मावनो थाखाय आङो हाफोरखौ गासिबो थियारि खालामजोबखाबाय ओ दा बै माइ आबाद मावनायनि सिग गांनो जोंङाहाय जेनाखि जोलै जोलै बासिनांगौ जायो बै जोलैखौ आंङो बै थांनाय बोसोरावनो जेनाखि आङो दलाहायाव र' जिद फोगोन होननानै आङो बासिनानै दोनखादों जोलैखौ मोजाङैनो। ओ आङो बाजारनिफ्राय बायाखै न'आवनो बासिनानै दोनखादों आरो बेजों लोगोसे आङो ओ बोरि ओनसोलाव जेनाखि रनजितआ जाहैलाय आङो ओ माखासे ओनसोलाव जेनाखि परिमल फोगोन नानै आंङो बै जोलैखौबो आङो ओ जेख ओ बुथुमनानै दोनखादों। ओ दा आंङो जिथुनु दा खोथिया थलि जेनाखि ओ जोङो माइखौ गायनो थाखाय सिगाङावथ' खोथियाखौ बानायनानै लाग्रोनांगौ ना नोंथा बेनि थाखाय आङो जेनाखि ओ ओ जों माइ-माइ जोलैखौ बासिनानै लाबाय दा खोथिया थिलिखौ आङो एवजेनबाय नोंथां दा एवगासिनो दङ दा एवनानै जेनाखि ओ एसे मोनहां मोनहां जायो आङो अब्ला जेनाखि ओ आंनि बासिनानै दोननाय माइ जाय जायखौ माइज्लि होननाय जायो आंङो बेखौ सोमगोन दा बेखौ आंङो सानथामसो सोमनानै दोनगोन नोंथां बेनि उनावहाय ओ गाजा बेरहोनो थाखाय बोखांनानै दोनोन बेनि उनाव जेब्लानो बै ख खोथिया थिलि बा खोथिया फोगोन जायगा बेयो जानाय लोगो लोगोनो आङो ओ बेखौ मोजाङै सामार होलाय बर' होलाय फारि फारि एवनानै फोमोननानै आङो बेवहाय मै होनानै आङो बै जोलै खौ फोनानै होनाय जागोन आरो बै जोलैआ फोनाय फोनानै आङो रज' जाासिम ओम बेनियाव था जेनाखि जेसेबां दै नांगौ हगारनांगौ बेखौ आङो मोजाङै नायनानै बा जोथोनै ओ दोननानै आङो बेखौ देरहोगोन ओ बेनि उनावहाय आङो जेनाखि माइ गायगोन जायगा हा जिनै बिघा हाखौ आङो मोज जाङो खांरायनानै लाग्रोजोबगोन बेनि उनाव खारायनानै लाखांनायनि उनावहाय आङो सामार होगोन बै साव जेब्लानो सामार होखाङो अब्ला आङो बे जेनाखि आलि बेखौ दाननानै लागोन ओ बेनि उनाव जेबब्ला नो खोथियाखौ नायनानै जेब्ला खोथिया एसे एसे जौगयो बा गायजानाय जाथारसै बै समावहाय आङो फिन खेबसेबाव आरोबाव ओ दानि जुगावथ' एवनाया ओ ट्रेक्टरजोंसो सोलियो नोंथां ओ जोंनिथिं बांसिन गोदोनि समावहाय नाथाय ओ नांगोलजों एवो होननानै मिथियोमोन दा खिन्थु ओ बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे ओ सुबुंफोराबो बांसिनै जेनाखि ट्रेक्टर खौ बाहायनो हमबाय मानोना ट्रेक्टरजों जोंहा खम समनि गेजेरावनो जायो। ओ आरो जोङो थाब गोख्रैयै हालेवनानै जोङो हाखौ फोमोननो हानाय जायो। दा बेखायनो आङो अखा गोग्लैनाय लोगो लोगोनो दा आङो जेनाखि ओ खोथियाखौ फोनो सानबाय आरो बेजों लोगोसे आंनि माइ गायगोन हा बेखौबो हालेवनानै लानोसै खो नोंथां दा जेब्लानो बै जेनाखि आ हालेवनानै लाखांनायनि उन नाव जेनाखि आलि थालि दानखांजोबो बा खोथिया जायो अब्ला बै जेनाखि हाखौ फोमोनगोन ओमफाय फोमोननायनि उनावहाय ओ जेनाखि खोथियाखौ फुनानै लाथुमनोसै जेनाखि आथिख खालावथ ओ न'खराव बारा सोद्रोमाफोरबो थाला ओ आंनावथ दा न'खराव सानै हिनजावफोरल' दङ दा बिसोर हाजोबनाय नङा आङो बेनि थाखायनो माखासे ओ गायग्राफोर सो लेंहरनो नागिरदों नोंथां दा बै आङो गायग्राफोरखौ लिंहरनानै ओ जेना खि ओ साबासो लेंहरगोन साबा आरो न'आव सानै थाबाय सातजन जाबाय गासै दा सातजन सोद्रोमाफोरखौ लानानै आङो माइखौ साननै फुगोन बेनि उनावहाय आङो ओ सारि बिगा हाखौ गायग्रोगोन आरो बेनि उनावहाय फारि फारि गायलांगोन दा आंहा बे सारि बिघा हायाव जुदि ओ सातजन बा आदजन गायग्रा जायो होमबा आङो खमस सानब्रै बा सानबा लागोन आरो नोंथां बे सानब्रै सानबा गायखांनायनि उनाव आङो बे ओ सारि बिघा हाखौ हागोन बेनि उनावहाय आङो माखासेखौ फारि फारियै बेबायदिनो ओ खोथिया फुनानै गायलांबाय थागोन नोंथां दा बैबायदि गायखांनायनि उन नावहाय आङो दैखौ फारियै नायबाय थागोन जेनाखि बेसेबां दै नांगौ आङो बे खिनिखौ जेनाखि ओ दोनगोन आरो नाङैखौ आङो हगारगोन बेबायदिनो आङो जेनाखि माइखो माइआ जेब्ला एसे देरदोगोन देरो बेयाव ओ हा माखासे हाग्राफोर फैनो नागिरो एखमबा समाव। जुदि अखा खम मोनोब्ला, दा बै अखा खम मा जायोब्ला बा हाग्राया रज'योब्ला, आङो बै हाग्राफोरखौ फुनानै होगोन। ओ आरो आङो बैयावहाय बिसं खानायनि थाखायबो आङो माखासे आङा न'आवनो ओ बानायनाय हास सारबा आंहा मोसौबो दंखायो नालाय न'आव। ओ दा गोबोरखि दंखायो, दा बै गोबोरखि हासारखौ आङो बै दुब्लियाव एसे एसे गारनानै हैगोन आरो। जाहाथे माइ बे सं जायो आरो बेनि उनावहाय आङो ओ जेब्लानाखि माइया बिबार लायो, बै समावहाय आङो एम्फौ जानो हायैनि थाखाय मा खासे ओ मुलिफोर सारगोन जाहाथे उम एम्फौफोरा फैनानै जाफैनो हाया। बा आंनि आबादखौ खहा खालामनो हाया बेनि थाखाय। दा बेबादिनो आंखो ओ माइखौ नायलांबाय थागोन। बेबायदिनो जेनाखि माइया मोनहैयो ओ आसिन खाथिख समायाव दा बै समावहाय आङो माइनि मोननायखौ नायनानै आङो माइखौ हागोन आरो। दा माइखौ हाखांनायनि उनावहाय बेखौ ज ओ जोङो बा आङो ओ बजा खाथुम नानै दोननाय जायो आरो बै बजाखौ जेनेबा साननै सानथाम एसे रानजासिम बेलथायनानै नानै होबाय थानाय जायो। बेनि उनावहाय ओ ट्रेक्टरजों रोगानोसै नोंथां। ओ ट्रेक्टरजों रोगानायनि उनाव आङो ओ बै दाहानि जुगावथ' माइ मारा माइ मारा होग्रा मेचनबो ओंखारबायथ', आङो बेजोंनो मारा होनाय जागोन आरो। दा बेनि मारा होखांनायनि उनाव आङो जेनाखि ओ आङो जानो थाखाय माखास से माइखौ आंनि न'आवनो दोनगोन। बेनि उनाव आग्लायनाय खिनिखौ आङो फानगोन आरो नोंथां। दा आङो ओ बै फाननायजोंनो संख्रि फानलु बेफोरबायदिखौ जायो नोंथां। बेनि अनगायैबो आङो ओ मेसें बोथोराव माखासे आबादफोर मावो आरो। बेबायदिनो आङो न'खरखौ सोलिगासिनो नोंथां माइ आबाद मावनानै। बिदिनो ओ फानो। ओ